ओ मा खालामदों?
उ मा ओंख्रि?
बिदिनो माबासो नाजों मैथासो।
ओ नै आंबो इदिनो जिरायनानै दङ ओं खोनादों। अखा हायाखै नोंसिनिथिं?
नै जोंखै हाहांबावबायसो। सोर सोर दं नआवलाय
जोंहा दं गासिबो दंजोबो।
ओ आयंआ मा खालामदों? जोंहाबो दङ। आयंआलाय मा खालामदों हो ओंहो आयंआ आयंआ मा खालामदों?
संगासिनो।
उ आबैआलाय।
आबैया आबैया जिरायना दं।
उम
ओं खोनादों।
आबैया जिरना दङ नोंसालाय सोर सोर?
जोंहाबो दंजोबो।
ए बेरायनो थांथाराखै नामा?
बेरायनो थाङाखै। इगजामानो सनिबार खालिसो जोबगोनना।
जोंथिं फै बेरायनो मालाबा सम मोनबाथाय।
साननैथो थानानै थांगोन।
ओं बेरायनांगौहाय दसे दसे।
ओं
उम
मा ओंख्रि?
जोंहा मैथाजों नासोमोन। नोंसालाय।
जोंहा दिनै दालि ओमफाय ना बाथोन अखा हादोंना दहायब। दैबाना जागुलायदों।
अ जोंथिं आरो दैयानो गैया।
उम।
माइ गायनोनो नै दैखौनो मोनबावाखै जोंखै?
ओ।
उम।
जि अखा। थास' बिबार ओंखाराखै नोंसिनिथिं?
नोंसिथिं ओंखारबायानो नामा ओंखारथ'वाखै।
बायानो आयथिंबो ओंखारबाय थास' आयथिं
ओ थास' आयथिङालाय ओंखारदों ओमफ्रायो माबायासो ओंखाराखै थास' बिबारासो
उम दिनै मा मा फिथाइ सामथाइ जाखो
जिरै खान्थाल जादोंहाय जोंहा खान्थाल
उम
खान्थाल जाजागोन ना जाजायाखै नोंसालाय
खान्थाला जाजाहांबाय दहायबो थाइसे जादों
खान्थाल दङ
खान्थाला दङ दंनायालाय जानो फै मालाबा
ओं मालाबा थांगोन र'
उम ओमफाय
बेनिया खबरफ्रा माबोरै
खबरालाय इदिनो गेजेरावनो मोजांबो नङा गारजिबो नङा दादिया माला फैगोननो
दथिया दा बुंनो हाथ'वा र' माला फैयो मोनथिथ'वा दा मोजाङै
उम।
जुन जुलाइ आगस्ट'फ्रावसो फैगोन नामाथाय उम।
खबर लायाखै नामा नाखौ गुरनायानो जायाना हस्टेल थानानै देरनाय नालाय गुरनायानो जाया
आहा गुरोहाय जि नो
हो?
आहा गुरो।
ओ दैमा दं नामा नोंसिनिथिं?
ओ दैयालाय एसे दङ' दा ओमफाय दा अखा गैया नालाय थ'आरो।
जोंथिंबो दैमा दङ' देरदों। अखा हादोंना मैया। आरो दिनैबो सानसे हाबाय।
ए जोंथिं गैयाहाय।
मा गामि मोनलाय नोंसिना बावबावबायसो आङो।
जोंना माबासो ओरै सिमलगुरि होनोहाय
उम
नोंसि नालाय
जोंनिया गोजोन फोथार थान्दा गामियाबो गोजोन फोथार नालाय
थान्दा ओंखायनोथ' अखा हाबाय थायो नोंस ओमफ्राय आरामनो थान्दा नालाय उम खबरफ्रा मोजांबालाय
ओं खबरालाय मोजां
एम्बु गाबसो गारदों एम्बु गाबसो गारदों नामा नोंसनिथिं
जोंथिंबो गाबदों एम्बुआलाय
ए ओंखायनो खोनाफैद आं एसे एसे
ओ एमबो गाबदों
उ जोंना मबाइला टावार नाङाहाय लामायावसो फैदों आङो
उम जोंना जि मोजां मोजां नाङो टावार खाथिना
मोजाङानो दे नोंसिनानो
न'आव फैदो ओमफ्राय्रिया रोंजोबसै औ
ए सोलोंनानै लाखा दा
उम नोंनो दोननाय दाउआ देरबावबायसो
ए
जानो फैदोसो माबार
सम लानानै थांगोन र' सम मिलायथ'वाखैना दा दैलां नालाय
ओं
सम मिलायना थांगोन र'
उम आंखौ लांफैदो नोंसिनाव साननैसो थाहैनोसै आङो
औ नोंसिना स्कुल बन्द' होबायनाा
ओं दिनैहरबाय गाबोन हाथायाव थांनांगौहाय
मालायगोनहाय हाथायावलाइ
बिदिनो एसे गानग्रा - जोमग्राफोर लायनि गानग्रा - जोमग्रा लायनो एसे
दे लाना फै
उय हेलौ खोनायाखै नामा
खोनादों खोनागासिनो
ओ थाम्फै हरबावदोंसो दा दैज्लां बोथोर नालाय
ओं दैज्लांआव थांफैहहाय बिदिनो मा
नोंसिरनिथिं थाम्फैअराखै नामा
थाम्फैया एसे खम जों अखायानो हायाखैना
उम
जोंथिं खोथियाखौनो दै सारनानैसो फोदों
उम
ओंखायनो अखा गैया माबा थाम नारजिजों अमाजों संनो रोंङो ना रोङा नोंलाय?
नारजि अमा?
ओं।
रोङो रोंनायालाय।
रोंनांगौहाय इदिनो ओं ओं। इदिनो रोंनांगौ।
उम।
फुजायाबो सौफैयागोन।
ओ।
फुजायावलाय मा मा बायगोन फुजानि सिगां?
फुजानि सिगां इदिनो एसे ड्रेस बायनांसिगोन।
ओ।
उम।
फुजायावथ' देलायखानांगोन नालाय।
ओ देलायनांगौ। हो?
जेबो होनथ'वाखै आङो।
ओं।
टाइम जाथ'वाखै।
हो?
थाइमा जाथ'आखैना।
माबा सम होन।
अ समा जाथ'वाखै नामा?
समाहाय दसे नांबावगोन। गु मिनिट ओ गु मिनिदाव दा खोन्थागोन र'। उम। नोंसिना आजाया क्लास बिसि मोनखोमोनलाय?
मामिया मा खालामदों नोंस्रा?
ओइ अमा आदार हैदों। अमा आदार हैदों।
एह दासो मोनायावसो हैदों?
फाराम नालाय मोनाबाबो हैनांगौ जायो।
ओंथ' आरो, माबैसे दं अमायानो?
अमाया दा गासै बिसथा दङ माने नैजिथा। उम ओरै अमाबो थाबाय, दाउ दाउबो थाबाय, खाम्मानियानो खामानि जायो।
फानो नामा नोंसा?
ओं फियोमोन न'आवनो बिजनेस फिसा फिसा मावनानै जायो नालाय।
मा मा फिदों? मा मा दाउ फिदों?
दाउआ हायो ओरै बयलारखौ फियो।
ओं।
उम।
ओमफाय
जोंना टिउसन गनायनि एबा मा होनो खामानि गनायनि समा जासिगोनानोहाय बाबाना। ओम दसे थाना दोनसै। दे होमबालाय नङाबा दोनथसै।
ओं दे दानदो ओं दे थाब।